औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा मावगासिनो नोंथां
नै नोंथां जिरायनानै दङ
अ ओमफ्राय खबरफ्रा माबोरै नोंथां
खबराथ' मोजाङानो नोंथां गेजेरावनो दङ
अ बिदि आरोना होमबा आंनाबो बिदिनोसै नोंथां मा होननो मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनोसै आरो बिदिनो
औ मोजां नोंथां
ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय माबोरै सोलिासिनो नोंथां नोंसिनिथिंजायलाय
बोथोरफ्राथ' बिदिनो नोंथां बोथोरा जोंनिथिं दायो मैयानिफ्राय अखा फिनदों मैयानिफ्राय अखा हानायनि थाखायनो दा बयहाबो गायनाय फुनायाव मुखुब जाना दङ दाख्लै सानसो जाबाय खरान होदोंमोन माइ गायनायफोरखौ गायनो मोनाखैमोन
औ औ औ जोंनिथिंबो बिदिनोसै बांद्राय अखायानो हायाखै माथो जोंनिथिं देग्लाय सानदुंङा बिराद गोसा दुंगासिनो गायनो फुनोनो बिराद खस्थ' जागासिनो जोंनिथिंजाहाय सोरबाबा हा गायजेननोनो मोनबावाखै जोंहालाय गायनायालाय गायबाय एसे गायबाय दङ बांसिनानो माला गायखांगोन नायनोसै अखायाबो हागोन ना हाया
औ
औ
लासैनो गायबाय थादो समाबो दंबावो ना
औ नंगौ नोंथां बिदि होन होनांसिगोन माथो होनबावनो आरोना नोंथां औ औ औ ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि नामा नोंथां
औ औ
अ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथां
औ औ सावरायजागोन नोंथां
अ बिदिबा नोंथाङा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव माबाफोर फंनैसो बुं बुंफुरलु होनो हागोन नामा
हागोन हागोन दे नोंथां बर'फोराथ' गोदोनि फ्रायनो गोबां जानाय लोंनाय जाबोदों लोंबोदों जेरै गोबां रोखोमनि सं एवनानै संनानै जायो आरोना नोंथाङा जेरै एवफ्रामनाय साव फ्रामनाय इदिनो बिदै जायो बिदिनो हांनानै जायो गोबां बायदि रोखोम रोखोमनि जाबोदों आरो ना नोंथां जेरै जों बेदरफोरखौ हांनानै जाबोयो आरो नाफोरखौ फोराननानै जायो बिदै जायो ना गोरान बिदै जायो बिदिनो बेदर बिदै जायो बिदिनो रुनानै जायो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि रोखोमनि जाबोदों आरो आरो बोथोर नायै बोथोर ओंख्रिफोरखौबो नायनानै जाबोबाय थादों आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै जोङो
दा दैज्लां समाव थाइगिरजों ना जायो जोङो थास' बिबार जायो थास' बारजों ना जायो थास'बारजों बेदर अमा बेदर जायो दाउ बेदर जायो दाउ बेदर गोरान जायो इदिनो दङ जोंहा दिंखिया दिंखियााजों दावदै जायो दाबायदि बोथोराव आरो बिदिनो जोङो खुमब्राजों दाउ जायो खुमब्राजों हांसो जायो बिदिनो गोबां बायदि बायदि रोख रखोमनि बोथोर लायै बोथोर जेरै जोङो मेसें बोथोराव मा जायो सबायाइजों दाउ जायो अनला ओंख्रि जायो अनलाजों दाउ जायो अनलाजों दाउजों ओंख्रिआथ' जोंहा जोबोद माबा मा होनो मुंदांखा ओंख्रि जोंहा बियो जोंनि दोरोङारि ख्रि होनना बुंजायो जों दोरोङारि ओंख्रि बेयो अनलाया जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो अनलाया जोंनि समाजाव गोबां गुवार जायगा आवग्रिना दङ अनला ओंख्रिया जोङो गोदोनि समाव बर'फोरनि हाबायाव अनला ओंख्रि नङाबा जों हाबाखौनो आद्रा होनना सा सानना लाजायोमोन गोदोनि समाव जोङो हाथासुनि हाबायाव जों अनला ओंख्रि संनानै हिनजाव गोदाना गावनि आखाइजोंनो गाव नानै हौवा गोदाननो जोङो ओंख्रि संना होयोमोन जाहोयोमोन बिनि अनगायैबो जोङो ओंखाम गोरलैयावबो मा खालामोमोन ओंखाम गोरलैयावबो अनलाजों ना फिसाजों जायाब्ला जोङो ओंखाम गोरलै बायदिखौनो मोनामोन बेबायदिनो गोबां समाव गोबां ओंख्रि जाबाय आरो जेरै दिनै दा दैज्लां समाव हाल जांख्रानि समाव जों बरफ फोरा मा जायो थारुनजों अमा जायो नोंथां थारुन अमा नङाबा थारुन दाउ बायदि ओंख्रिफोरखौ जोङो जायो आरो बायदि समाव जों बायदि बायदि ओंख्रिखौ जायो आरो जेरै आलासि दुमसि फैयोब्ला जोङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि सबायजों दाउ अनलाजों दाउ बिदिनो उ साम' सबाय बायदि ओंख्रिफोरखौ संना जायो आरो जोंहा बयफोर ओंख्रिया माखासे ओंख्रिया जेरै जोङो जि आइ टेकबो मोननो हाबाय जेरै नाफाम अनलाजों दाउ बैफोर ओंख्रिया जोङो जि आइ टेकबो मोननो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बैफोर ओं ख्रिया जों जानायाव गोथावजों लोगोसेनो जोङो मानो राङारि बिथिंनि खामायनायावबो जों गोब बां गोसारनायखौ नुनो मोनसै जेरै जोङो फुजा फुजा इदिनो हा थाइ बाजार मेलाफोराव जोङो बायदि ओंख्रि संनानै जोङो जोंनि सुबुंफोरा रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै फुजाफोराव साम'जों सबाय अनलाजों दाउ नारजि अमा संनायखौ जों नुनो मोनसै जेरै नारजिजों अमायाबो जोंहा उ मानसिजों गोबां मानसि सोमोन्दो दङ जेरै जों मानसि थैयोब्ला नारजि अरगारनाय ओमफाय आरो जों मोनसे फोथायदो दङदि जोंहा आलासि दुमसिनो नारजि ओंख्रि जाहैयोब्ला जोङो मा दं होनो खुरमा बाहागि गारलायो होनना बो जों फोथायनाय जायो बिदिनो माखासे ओंख्रिफोरा माखासे गियान सान्थौफोरजों सोमोन्दो थानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नों आरो बै फोर ओंख्रिफोरखौ फाननायजों लोगोसेनो जोङो गोबां मा हायो गावनि आथिङाव गसंथानो हानायखौबो जों नुनो मोनसै जेरै दोरोङारि इदिनो मोनसे हटेलाव दोरोङारि ओंख्रि संनायनि गेजेनजों बै दोरोङारि ओंख्रि बायदि बायदि ओ हारिनि सुबुंफोरा मा खालामो बैफोर ओंख्रिखौ जानायनायजों लोगोसेनो बिसोरो रां होनानै जानायजों लोगोसे जोङो बै जाय मानसिया जों बै गला खौ होदों बै बिगोमाया जोङो मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनदों आरो। नोंथां नोंथाङाबो बिनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों नामा?
औ हागोन। माने जोंहाथ' ओंख्रि होनोब्ला मिथिखायो नोंथाङानो जोंहा फारसेनिफ्राय बुंजोबखाबाय बर'नि जानाय लोंनायनि सायावहाय।
औ औ।
औ बर'फ्रा गुबैयै बुंनो हायो बुंनो थाङोब्ला मा बांसिनै माने जानाय लोंनाय बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा जोंहा मा बांसिन नागिरनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बांसिन।
औ औ।
औ। माने जेरै बुंनो थाङोब्ला बर'फ्राहाय दैमा एबा बिलो। औ थांनानै बिसोरो मा ना एबा मा होनो ना नङाब्ला साम' बायदिफोरखौहाय लायनानै बिसोरो मा बैफोरखौहाय न'आव लाबोनानै। माने संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोनिफ्राय। जेरै- जों साम'जों सबाय होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो बैफोर ओंख्रि खौ माने बर'फोरा दिनैसिम माने जाबोबाय थादों आरो। साम' आरो सबाया माने बर'फोरनि थाखाय मोनसे मा हायुङारि ओंख्रि हिसाबै आथिखाल मुगायाव जों बयबो मिथियो एबा गनायजानाय आरो। आरो जोंहा बे। बेफोरबायदिनो बेदरनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला बर'नि आंगो बेदर होनना बुङोब्ला जों अमा बेदरखौ बुंनो हायो। आथिखाल मुगायाव जों अमा बेदरजों बर'खौ सि सिनायथि होनायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो। बै अमा बेदरा जाबाय बर'फोरनि मोनसे आंगो बेदर माने जेरावबो मिथिसार जानाय आरो। जायनि जाहोनावहाय मोनसे समावहाय बर'फोरा माने बै बेदरनि थाखाय माने सुबुं माहारिजों माने बेलेग एबा गुबुन हारिनि मानसिफोर दं माने मुगै जानोबो गोनां जादोंमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायावहाय बैफोरबायदि नंलिया। मानो होनोब्ला गुबुन हारियाबो बर'फोरनि जानाय लोंनायफोरखौ माने बैसोरबो माने जाफानोसो हमबाय आरो। माने बैसोरबो माने मोनजादावनानै बिसोरबो माने आथिखाल मुगायाव हाय जाफानो हमबाय आरो बर'फोरनि जानाय लोंनायखौ। औ मोनसे समावहाय बर'फोरखौ माने जानाय लोंनायनि थाखायहाय। गोबां नासयदोंमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव। बैफोरबायदि नंलिया आरो बिदिनो बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननाय बुङोब्ला। जेरै नोंथां बुंनाय बायदि दहैनो बुंखाबाय नोंथाङा अनलाजों दाउ, बैफोरो माने बर'फोरनि माने जोबोरैनो गोनांथार आरो। गोदोनि समावहाय जोंहा हाबा, खेराइ, बायदिफोरावहाय मा अनलाजों दाउ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो।
औ।
औ आरो जोंहा मैद्रुनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला लाइ, लाफा बैफोर माने मा बर'फोरनि माखासे मैद्रु हारिनि ओंख्रि आरो। आरो बाथोननि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरै बुंनो हायो जोङो मा नाफाम बाथोन नाफामा जाबाय बर'फोरनि मोनसे आंगो आरो नाफामजोंहाय माने जों बर'खौ सिनायथि होनो हायो माने गुबुन हारिया दा बानायनो रोङा बैफोरबायदि बाथोनखौहाय माने जोंनि बर' हारियाल' बानायनो रोङो आरो बर'आल' बानायजेनाय आरो आरो बेबायदिनो बुंनो हायो जोङो एन्जर बेदरजों निरसिं आरो एम्बु बेदरजों अन्थाइ बाजाब बैफोरबो माने माखासे बर'फोरनि जाग्रा आरो माने लगाय मन्दिर जाग्रा आरो बिदिनो बेदरजों होफाग्रा मैगं आरो बैफोरो औ बर'फ्रा बेफोरबायदिनो माने जानानै गोबां मोजां मोनोमोन आरो बिदिनो बर'फ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा होनो जानाय लोंनायनि बेलायाव दहनो नोंथाङाबो बुंबोखाजोबबाय बेबायदिनो आंबो माबाय माने मोननैसोल' बुंबावनो सानबाय नोंथां खोनागोनना नोंथां बिदिनो जोंहा बर'फोरा मा होनो जानायनि लोंनायनि बेलायाव बर'फोरनि ओंख्रिया माने गोबां रोखोमनि दं आरो बैफोर माने गासिबो माने मिथिंगानिफ्राय मोननायखौ जों बुंनो हायो बर'फ्रा बांसिन मा नागिरनानै जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखाल मुगायावसो बांसिन मा न'फोरावहाय मावनानै दांनानै जानायखौ माने जों नुनो मोनबाय आरो नाथाय गोदोनि समावहाय माने गोबां खममोन आरो बिसोरो मा हाग्रा बंग्रायाव नागिरना जायोमोन आरो जेरै दय नोंथां बुंनाय बायदिनो हाग्रानि मैगं जाय दिंखिया बैफोर जेरै खिफि बेन्दोंें आरो बिदिनो सिबुं बैफोरबायदिनो मान्दे बैफोरबायदिखौ मा बर'फोरा माने नागिरनानै जायोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव बर'फ्रा माने मैगं थाइगं फोनो रोंनाय जाबाय बैफोरनि जाउनावहाय बिसोरो मा गोदोनि बायदि हाग्रा बंग्रायाव हाब नानै माने नागिरनायखौ जों आथिखाल मुगायाव नुलिया आरो दंब्लाबो माने जोंहा माने बैफोरबायाददि नागिरनानै जाग्रायाहाय गोबां खमसै आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' दायो समाबो जाबाय अब्ला नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां खोनागोनदां नोंथां औ दे दे